खोना हादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां औ जोबोद मोजां अब्ला आङो नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदा सावरायनो थाखाय बे समाव नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथाङा आंनो जि मिनिट सम होनो हागोन ना
औ नोंथां मोजां मोजां बाथ्रा आंनाव दा फ्रि सम दङ
औ जोबोद मोजां अब्ला आङो माखासे जोंनि बर'फोरनिनो
औ
संसार जानायाव माबोरै बर'फोरा गावसिनि समाजखौ आब्रुथियै लाबोदों बा फोसाबबोनानै संसार जाबोदों बेनि बागैनो सावरायनो थाखाय जों बेखौ आयदाखौ सायखनानै लाबाय बे समाव औ नंगौ नोंथां मोजां आयदा अब्ला आंनो सुंद'यै बे आयदानिओ बेखेवनायखौ लाग्रोदिनि ओ
मोजां नोंथां नोंथाङा बेखेवलां
दा नोंगौ बर' होनोब्लाथ बर'फोरा गाहायै जों सोदोमस्रि गोनां हारि बेनिखायनो बिसोरो समाजखौ माबोरैहा दैदेननांगौ। बा माबादि नेमखान्थिजों समाजखौ जोङो सोलियो दाबो आरो ओ सिगां समावबो जों माखासे खान्थिफोरखौ मोननो हायो दा बे खान्थिआ फोरानो जाहैबाय जों समाजाव सिगां समावथ' जों माखासे जारिमिनफोरखौ नायोब्ला जेरै
औ नंगौ नोंथां।
आ राजाफोर थायोमोन दा नाथाय जों बर'फोरनि जारिमिनाव इसेबां गोथौयै राजाफोरनि सल' मोना थेवब्लाबो गावजों गाव गामियाव बा ओ ओ संसार जानायाव अनलायनानै बा गोरोबलायनानै जानायखौ जों मिथिनो हायो। ओ दा बेनिखायनो दा बेनिखायनो जोङो मिथिनो हायो जे बर'फ्रा ओ माखासे ओ जेरै गावबुरा नङा होमबा नोंथां? गावबुरा खानानै दोनो आरो ओ। जोंहा गाहाय नेहाथारि नेहाथारि बेफोरबादि बिबानखौ लानानै खानानै दोनो आरोना दा बिसोरनो जोंनि गामिनि माखासे समयसा जानायफोरखौओ दा बेबादिनो जोङो समाजखौ दैदेनबोदों आरोना नोंथां जेराव गामियाव जुदिओ सोरबा जुदि गामियाव सोरबा ओ माबायोब्ला मा होनो हाबा जायोब्ला बा सोरनिबाया माखासे न'खरारिओ जेंनाफोर जायोबाओ सिखावफोर दायफोर मावोब्ला बेफोरखौ जोङो गावबुरा आरो माखासे गामिनि हालमा ओ सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्टा गाहाय नेहाथारि आरो ओ बिसोरखौ लानानै जों सालायबोनायखौ नुनो मोनदों दा बिथांमोनानो जुदि सोरनावबा हिनजाव नायनांगौब्ला गावबुरा थाबाय बिदिनो गामिनि माखासे माखासे ओ रायजोफोर थाबाय बेबादिनो थांनानै रायज्लायहैनाय जायो आरो
नंगौ।
सोरनिबा न'खराव जुदि सिखावफोर खावोब्ला गामियैनो बेखौ जुदि हमनो मोनोब्ला बिनि दायनि सायाव माने बिजिरनाय जायो आरो जेराव ओरैबायदि जायो बे दाय बिजिरनायाव ओ बेओ जुदि सोरबा मोसौ खावदोंबा बा लामाफ्राव बोरमाफोर अमाफोरखौ। आ एक्सिडेन्टलि जेनेबा सौदावनानै बुथारदोंब्ला बेनिनो दायखौ नोजोर होनानै बेनो जुरिमाना होनाय जायो बेहाय जोङो रांजोंनो बेखौ बिजिरनाय खौ नुनो मोनो। फंसे फंनै जेनेबा ओ सोंनायफ्राव उल्थां फाल्थां जायोबा एसे एनै बुलि बुला खालामनायखौ जों नुनो मोनो थेवब्लाबो जों बेखौ रांनि जुरिमाना फोनांनानै जों बेखौ हगारनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ
बेल' नङा जोंहा बर' समाजाव माखासे दोरोम दोरोमारि खानथि खौबो मोननो हाबावो मानो होनबा जोंहा बर'फ्रा मोनसे ओ आथिखालाव सिबिजानाय बा गोदोनिफ्रायनो सिबिबोनाय ओ बा थौ दोरोम बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो माखासे समाज फोसाबनो थाखाय आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन दोरोम मोनो जेरै खृष्टान आरो ब्रह्म आरो बिनिनो माखासे फिसा फिसा दालायफोरनि दोरोमफोर नङा होमा नोंथां
उम उम
दा औ दा बे बाथौ धोरोमारिफोरा मा खालामो माने ओ बोसोरावनो आरोना खननैखौ जों उद्रायनाय नुनो मोनो मानो होनबा जोंहा मोनसे फोथायनाय दं गामिखौ जेब्लायबो साफ सुथ्रा लाखिनांगौ जुदि सोरबाफोर दे हायारि सोमोन्दो सिरि सिरि जाखुमादोंब्ला बेफोरखौ माने गामियाव नारो लोमजायो बेफोरबायदि साननायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथा दा बेनि थाखायनो गामियाव खेराइ फुजा होनोब्ला गारजा फुजा होनोब्ला बेनि सिगां मो साफ्रोमबो न'खरावनो गावबा गाव ओ सालामि होनानै लानायखौबो नुनो मोनो। दा बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि सोलिबोनाय आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
ओ कय मिनिट जाखोथाय थारैनो नोंथां
बे
औ बे समाव नोंथाङाबो माखासे जोंनि दोरोङारिफोर समाजाव सोलिबोनाय बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन।
नंगौ नोंथां थारैनो नैबे मोनसे सावरायनो गोनां आयदा ओ जेराव जोंनि माखासे समाजारि खान्थिफोर एबा जोंनि ओ मख'जानाय बर' हारिया बोरै सोलिदों एबा बोरै संसार जादों एबा गोदोनिफ्राय बोरै संसार जाबोदोंमोन नंगौ। थारैनो बे खोथाया जाहैबाय जोंनि मोनसे सावरायनो गोनां आयदायाव गोग्लैयो। थिग बिदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय नाहरोब्ला नुहुरो जे बावहाय माखासे जिथु जों राजा महाराजानि खोथा जोंहा दंमोन गोदोनिफ्राय जोङो राजा जोंहा राजा दंजायोमोन जोंहा हादर दंजायोमोन नाथाय बे समा जोंना जेबो जारिमिनारि मोनफा मोननैल' जोङो बेखौ बिदिन्थि मोनो जेरावनाखि बर'नि मोनसे गुबै आखु गावनि ओ जाफुंसार जानाय एबा गावनि मावनाय खामानिफोरखौ जों लिरथुमनानै दोनजा दोननो रोङामोन जेनेबा जोङो मा होनदों नोंथां जोङो
आ आहमफोरनि बायदि बुरन्जि लिरनो रोङामोन आहमफोरा जेरैमोन जालाङो बिसोर बिथांमोननि जारिमिन लिरनाया क्रनिकेल्स होननाय बिथांमोननिखौ जोंहाबो जोंनि जारिमिनखौ बिथांमोना एसे लिरलांदों नाथाय आहमफोरा जोंनि जारिमिनखौ मोना सरा मानो होनबा आहमा फैदोंमोन। आसामाव जिजौ नैजिदाइन मायथाइयाव। दा जोङो महाभारत आरो रामायण समनिफ्रायनो जोंहा राजा दंमोन जोंनाव फोरजा दंमोन राजा फोरजा फिसाफोरजों जोङो हादर रायजो सालायनानै जों जाबोदोंमोन बिसोरनि गुमुरा बेफोरनि बिदिन्थिया मोनफा मोननै जों मोनो मानो होनबा बेनो गुबै आखुआ बर'फ्रा जारिमिन लिरामोन।
दा जोंङो
बेफोरखौ जों मोनासौवा बै समनिफ्रायनो जाय हारिया राजा एबा महाराजाफोर थालायनाय अब्ला बिनि गेजेराव जोङो नुहुरो नोंथां जोङो गावनि हारिखौ एबा गावनि समाज बबे बबे खान्थिफोरजों जोङो सोलिबोदोंमोन एबा दैदेनबोदोंमोन। थिग बिदिनो दासिमहालागै नोंथाङा मख'दों बर'नि बायदि बायदि धोरोमफोर दङ। जाय समाव गावस्रारा गावस्रि जानानै बर'फ्रा गेजेर गेजेर बायदिसि ना धोरोमाव हाबलांबाय। नाथाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों अन्थाइ मुगानिफ्रायनो जोङो माबा नङा माबा मोनसेखौ सिबि जों फुजिबोदोंमोन। बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम बायदियैनो जोङो माखासे नेमखान्थिफोरखौ गेजेर मुगानिफ्राय जोङो लाबोदोंमोन। जेरावनाखि जों समाज दानायाव गोनां जानाय माखासे नेमखान्थिफोर दङ। रायजो एबा समाजा बेखौ दानानै लादों जेराव सोरबा सोरजोंबा बुलायोबा बेखौ उद्रायनाय जायो एबा गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ बुयोब्लाबो बेखौ उद्रा यो बेफोर माखासे बाद एबा खान्थि बर' समाजाव दङ। बर'नि जिथु फान्दुलुफि बेफोराव मख'खानाय दङ। माखासे बादफोर दङ जेराव जेरावनाखि सोरजोंबा सोरबा सोरजोंबा जलायबा बो थामिनबा देहायारि सोमोन्दोबो बेखौ उद्रायनाय जायो। जेरावनाखि खौलोबोद बाद दाउखि बाद गोबां बिदिनो माखासे ओ खान्थिफोर एबा बादफोर दङ बर'नि गेजेराव। बैफोरबायदि खान्थिनि गेजेरजोंनो जोङो समाजखौ थिखांनानै लायो जेराव नोंथाङा एसे आगोलाव मख'लांदों।
जोंनि बाथौआरि
फ्रा बोसोरै जिहेथु खेराइ फुजा होननि सिगाङाव सो गासैखौबो साखोन सिखोन खालाम नांगौ नखरफोरखौ फोसाबना लानांगौ। सुवा सुथि थानो मोना बेफोरो मोनसे
इसोरनि सायाव फोथायनाय आरो गावनि फोथायनायनि गेजेरजोंनो गावनि समाजखौ ओ साब
साफायै एबा
गोथारै लाखिनाय बेफोरबायदि माखासे गिनाय एबा फोथायनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया माखासे गुबुन गुबुन हारि फोरनि बायदि दिसिप्लेन एबा सांग्रां हारि साननो हरनो गोरों हारि गोबां माखासे खान्थिफोरनि सायाव सोनारनानै बर'फ्रा माखासे दायफोरखौ मावा गिनानै थायो गुबुन गुबुन दुस्थ एबा गाज्रि मानसिफोर बायदि जोङो गोरोन्थि खामानिनिफ्राय गोबां
गोबां उनफिननानै थायो नंगौ
दा नोंथाङा नैबे जिहेथु कम्पि टार मुगायाव एबा आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्सनि मुगायाव मिनथिनो हागौ गोबां जों मोजां गाज्रिखौ इन्टारनेटाव मोनो इफोरनि गेजेराव बर'फोरखौ एसेबां नुवा नाथाय गुबुन गुबुन गारजि गाज्रि सुबुंफोरखौ गोबां नुगोन खोथाया जाहैबाय जों मानि थाखाय गोरोन्थि मावा मानो होनबा जोङो गोरोन्थि मावनो हाया जोङो गियो जों सोरखौ गियो इसोरखौ गियो जोङो जोंनि सुवा सुथिखौ गियो जोङो जोंनि गोथारथिखौ लानानै गियो बेनो मोनसे जोंनि डिसिप्लिन बेनो मोनसे जोंनि गोथारखि जाय गोथार फ्रा जोंनि समाजफोरनिफ्राय एबा जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो गोसारबोदों जाय खान्थिफोरखौ जोंनि आजै आजौफोरा दासिमहालागै लाबोनानै फोथांनानै लाखिदों जोंनि नैबे मुगायावबो आरो आं आसा खालामो बेबायदि खान्थिफोरखौ इयुनावबो लांबाय थानांगोन थारैनो मोनसे सुबुं समाजा हारि हिसाबै मानसि हिसाबै थांना थानोब्ला माखासे खान्थिफोर थानांगौ जाय खान्थिफोरजों जोङो मावनाङिखौ मावनाङा लोंनाङिखौ लोंनाङा जानाङिखौ जानाङा थिग बिदिनो नोंथाङा नैबे समाव आथिखालाव जिहेथु नुनाय समाजखान
समाजखान्थिफोरनि सायाव एसे फोरमायदों ओ नोंथां ओ जोंहा समा माब्लाबानो जानानै फैबाय जों बे सुंद' समनि गेजेरावनो बे बर'फोरनि माखासे दोरोङारि समाजारि सांग्रांथि आरो समाजखौ माबोरै सालायबोदोंमोन बेनि सोमोन्दै जों ओ जाखिनि सावरायदों बेखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो दा बेनि थाखाय जोंहा समनि आंखाल बेनिखायनो सावरायनो गोनां दंबावोब्लाबो बेखिनियाव जों फोजोबनानै ओ नोंथांखौ आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय गोजोनथों नोंथां गोजोन्थों फिन लोगो मोनफिनगोन उननि मोनसे आयदायाव